औ खोनादोंना।
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होना कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ आइदाया मा?
औ। औ बिदिब्ला नोंथाङा ओ नोंथांनि ओनसोलाव औ बैसागो बोथोरखौ माबायदियैहाय खुंनाय जायो बा रंजानाय जायो एसे फोरमायग्रोनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। जोंनि ओनसोलजों बैसागु फोरबोखौ मा बायदि फालियो नोंथाङा थिननायलाय आङो दिनै नोंथांनो फोरमायनोसै आरो नोंथां माबादि फालियो जोंनि ओनसोलजों। गिबियावनो जोंहा ओ जों खोनानोनो मोनदोंमोन आरो नोंथां बैसागो फोरबो खौ जोङो मानो फालियो होनबा जोंहा बैसागु फोरबोआ बर'फोरनि आबाद मावनायजों सोमोन्दो दं होननानै जों खोनानो मोनदों आरो नोंथां आरो बिदिनो बिदिनो बैसागु बोथोरा जाहैबाय जों मिथिंगानि खौ सिबियो होननानैबो जों मिथिनाय मोनबाय। जेरै- बैसागो बोथोराव जोंहा बारदैसि ख्ला फैयोब्ला दै अखा हायो। बेजों लोगोसे बिलाइफ्रा सोमखोर जायोना। बेनिखायनो जों आरो आफादफोरा जोंहा आबाद मावनायनि बोथोर जायो बे समाव जोङो बैसाग बो-बोथोरखौ फालियो होननानै जों फोथायो आरो नोंथां। बे फोरबोखौनो जों जोंनि ओनसोलाव गोदो गोदाय बुंदोंमोन। थामजि सान फालियोमोन होननानै नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनो ओ से सप्ता एबा स्नि सान एबा आरो ब्रै सान थाम सान जों फालिनाय नुनो मोनो आरो नोंथां। बै बायदिनो जोंनिथिंजाय गिबियावनो मोसौ बैसागु होननानै जोंनि जों फालिनाय जायो आरो। जेरै- सैथ्र' दाननि जोबथा खालाराव बेखौ जों नि जों मोसौ बैसागु होनानै फालिनाय जायो आरो नोंथां। ओ मोसौ बैसागुखौ जोंनिजों मा बायदि फालियो होनोब्ला आं नोंथांनो एसे फोरमायनोसै। गिबियावनो मोसौ बैसागुआव जोंहा मोसौखौ ओ फुङावनो जोंहा मोसौखौ जोङो इदिनो दैमा इदिनो बिलो अबबा फुख्रिफ्राव जोङो होनानै लाना थाङो आरो नोंथां मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो बे होनानै लांनाय समाव जों मोसौखौ लावथिफोरजों बुनो मोना आरो नोंथां जोङो बेखौ बिदिनो ओ डिग्रि लथि लावथि ओ रायदों बेफोरबायदिजों जबो जों बुनानै लानांगोन आरोखि नोंथां लावथि फोरजों बुयोबा जोंहा मोसौआ सुवा जायो होननानै जों फोथायनाय दं आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो बेजों लोगोसे जाहा सबाइ सेरेब एवना लांफागोन आरो नोंथां बेखौ जोङो जेब्ला मोसौखौ जोङो थुखैखांगोन ना अब्ला जोङो ओ मोसौखौ लामा लामा बेखौ सारनानै लाबोगोन आरो नोंथां जोङो बेखौ सारनानै लाबोखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो मोसौनो माखासे ओ फान्थावनि फान्थाव लाव आलु बायदि बायदिसिना बिदिनो माला सुनानै जोङो गानहोनाय जायो आरो नोंथां बेखौ मानो गानहैयो होनोब्ला जोंनि गोदो गोदायनि आबौमोना जोंनो माखासे जेरै मेथाइफोरनि गेजेरजों फोरमायलांदों आरो नोंथां जेरै ओ बेखौ गानहोयोबा मा जायो होननानै बुङोब्ला जाहाथे मोसौफ्रा गिदिर गोलाव एबा गोजौ जायो होननानै फोरमायलांदों आरो आं जेरै ओ बाव जाोंहा माखासे खुगा मेथाइफोरखौबो जों खन्नायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै लाव जा फान्थाव जा गिदिर गिदिर जा बिमा गायदे बिफा गायदे बायदिया जा हानजा हानजा ओरैबायदि जों बेबायदि खुगा मेथाइखौ जों बेखौ गानहोनाय समाव खननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बेयावनो जोंहा खाराय खिथुनिफ्राय हांगारखौ सैख'नानै सावगथांजों लगायनानै जोङो मोसौनि मोदोमाव फुननानै होनाय जायो आरो नों बेखौ फुननायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जेब्ला मोसौफोरखौ जोङो थुफैखांनानै माला गानखांनानै जोङो हाग्राफोराव जेब्ला अरनबारिफोराव जोङो गांसो जानो दैथायहरोब्ला मोसौफोरखौ जाहाथे मोसा लख्राफ्रा अरनो हायाथों बिनि थाखाय जोङो बैफोर गाबफोरखौ फुननाय जायो आरो नोंथां बेबायाददिनो जोंहा मोसौ बैसागु जोबनाय लोगो लोगो जोंहा बेबायदिनो न'फ्राव जोंहा माखासे बिदिनो लोखोना बिबार आररि थुनायफोरखौ जों खि जिरफोरखौ जों थुनायफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे फोथायनाय दंदि जों बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोनहहा बे बुस्थुखौ जेरै जाबोखादों जेरै सेजौ सेथा हाग्राफोरनि मैगं थाइगं फोरखौ खांनानै जायोबालायनो जोंहा मोदोम सानाय माखासे बेमार आजारफोरा आथिं सानायफ हामो होननानै जों बर' सुबुंफोरा फोथायोमोन आरोखि गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बेखौ जेरै माखासे बेफोर मैगं थाइगंखौ जों नागिरनानै एबा खांनानै जायो आरो नोंथां जेरै जों बेखौ फि बेन्दों उसुमै बिदिनो बायदि बायदि सिंसा मानिमुनि जोग्लावरि बेबायदिखौबो जोङो खांनानै एवनानै जायो आरो नोंथां गोखा गोखै जों बेखौनो गोखा गोखै जानाय होननानै बुङो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो बेखौ बे मोसौ बैसागु समावनो जोंहा आरोबाव जेला मोनसे जोंनिनो ओनसोलाव माखासे गिदिर फोरबो जेरै बावखुंग्रि हाजो गाखोलायनाय बे फोरबोखौबो जों मोनथियो आरो नोंथां जेरैबावबो जों माखासे बे हाजोआव गाखोहैयोबा जोंनि साननाय हनाय बेफोरो जाफुङो होननानै जोङो गाखोहैयो आरो नों नोंथां बेबायदिनो मोसौ बैसागुखौ एबा संक्रान्तिखौ जोङो हगार हरो आरो नोंथां बेबायदिनो दाना अखाानायनायै जोंहा मानसिनि बैसागु फैबाय ना नोंथां जोंहा। मानसिनि बैसागुआव जोंहा बेबायदिनो जोंहाथ' बे बैसागु फोरबोआ बिदिनो इसोरजों एबा मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां नालाय आबादजों बेबायदिनो गावबाागाव इसोरफोरखौ जोङो हांख्रायनानै जों आ-आनान गसायनाव आर'ज खालामो आरो बेबायदिनो उन्दै गिदिर मान लालायो आरो नोंथां गिदिरा उन्दैनो अननाय होयो उन्दैया गिदिरनो ओ खुलुमो सिबियो आरो नोंथां बेबायदिनो आरो बेबायदिनो जोंहा अखा खेला दुलाबो गेलेनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो अखानायै जोंहा ओ बिदिनो सेंग्रा सिख्ला बोराइफ्रा बोराय बुरै ज' ज' ओंखारनानै जोङो मोनसे न'खर न'खर मागिनानै जोंहा मोनसे बर'नि दोरोङारि दामजु जेरै खाम सिफुं सेरजा ज था गंगोना बायदि बायदिखौ लानानै आरो बेजों लोगोसे गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना आर'नाइ फालि रेगे रेगां आगरनि फालि आरो हौवाफ्रा गामसा बेफोरखौ गाननानै रंजायो मोसायो आरो नोंथां। आरो बेजों लोगोसे माखासे दोरोङारि गनायथिमनाय जों जौ गोरान जौ गिसि जेरै माइब्रा बिदै बेफोर खौ जोङो लोङै लोङै न'खर न'खर मोसायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनिथिंजाय बैसागु फोरबोखौ बेबायदि फालियो आरो नोंथाङा आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोब थायाव माखासे गिदिर गिदिर हाबाफारि लानानै ओ बर'निनो मुंदांखा रोजाबगिरि फावखुंग्रि बेफोरखौ लेंहरनानै रंजायो बाजायो आरो नोंथां जोबथायाव ओैनो आंथ' फोरमायबाय नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलजों माबायदि बैसागु फोरखौ फालियो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङाबो फोरमायना होदो दे नोंथां।
औ नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव माबायदिहाय बैसागुखौ‌ फालिनाय जायो बेखौ फोरमायना होबाय आङो मिथिना मोनबाय गोबां मिथियैखौ आङो दा जोंनि ओनसोलाव बैसागो बोथोरखौ माबायदिहाय फालिनाय जायो एसे फोरमायनोसै औ नोंगौ नों फोरमायनाय बायदिनो जोंहा बैसागो बोथोरा आबादजों सोमोन्दो लोगोसे मिथिंगाजों मानो बुङोब्ला जोंहा बैसागो औ बैसागोआ सफैनाय लोगो लोगो जोंहा मिथिंगाया गावनि महरखौबो सोलायो जेरै गोरलै गोरलै बिलाइफोरजों बा गोथां गाबनि बिलाइफोरजों समायफ्लेयो लोगोसेनो जोंहा जिब जुनार बा दाउसिन दाउलाफोराबो बैसागो सफैनाय लोगो लोगो बियो जोबोद मोजां मोनो जेरै अखा गोदान हाजेननाय लोगो लोगो बिसोरनि गोसोफोराबो ओ देहा सोलेरा स्रां मोनो थिग बिदिनो जोंहा सुबुंफोराबो जोंहा बैसागु बोथोर सफैबा रंजानायजों गासिबो जोंहा उसिफावो नङा होमबा नोंथां?
औे नोंथां।
औ लोगोसेनो जोङो ओ थिग बिब्दिनो जोंहा नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागु गुखौ बिदि सि ओ गुबै सि स्नि सान फालिनाय जायो नाथाय जोङो बैसागु दानसेखौनो जोङो बैसागो महरै सानना लायो लोगोसेनो जोंनि ओ ओनसोलावबो बैसागुखौ बिदि मोननै बाहागोआव रानो जेरै मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो जोंहा ओ मोसौ बैसा बैसागु बुङोब्ला सैथो दानि जोबनाय जायखौ जोङो दमासि बुङो बै सानखालि जों फालिनाय जायो बै सानखालि जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायोखि आरोखि नोंथां नोंथांनि ओनसोलावबो जेरै मोसौफोरखौ थुखैयो ओ बेनिखायनो जोङो औ। मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ दिगिलिथि बिलाइ बा थानाय बिलाइ बिदिजों लोगोसेनो हालदै लोगोसेनो पाने लाव फान्थाव। जोङो बैफोरखौ औ लानानै थुखैनाय जायो। औ। बेनि उनाव जाय सानखालि जोङो मोसौखौ थुखैगोन एबा जोंनि हाखर बा दैखर बिदिनो ओ दैमा दैसायाव जोङो लांनानै मोसौखौ बि ओ हालदै बा ओ फान्थाव पानि लाव बेफोरखौ जोङो फिसा फिसा हाना लानानै नै लोगोसेनो जोहा मालाबो सुनाय जायो मोसौनो गानहोनो थाखाय। बेनि उनाव जोङो मोसौखौ बै फिसा फिसा हाना लानाय थुख्रा थुख्राखौ जोङो मोसौनि मोदोमाव सारनानै आरो ओ दिगिलिथि बिलाइजों लाव जा फानथाव जा बोसोरै बोसोरै बारिबाय था बिमा गायदे बिमा ओ बिफा गायदे बायदि दाजा होनना जोङो सल' खननानै जोङो थुखैनाय जायो आरोखि नोंथां। बेनि उनाव जोङो मोसौखौ औ औ। बै माला सुनायखौ गानहोखांनानै जोङो ओ मोसौनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो साराय एबा खान्थानि हां गार हल'नानै बेयाव थाव गुबै फोननानै जोङो मोसौखौ बै सानखालि दुब्लि फोथाराव हे उदाङै हेंगार होनाय जायो। औ नंगौ हांगार‌ जाहोना नोंथाङा आगोलावसो फोरमायखांबाय। जेरै ओ हाग्रानि मोसा बा लख्रा बि दिनो सियालफोरा जानो हानाङाथो बा अरनाङाथो होननानै। बेनि उनाव जोङो बैफोर माला सुनायखौबो जोङो गावनि उम ओ न'नि दरखंआवबो जोङो ओ आलायना दोननाय जायो आरोखि नों थां। लोगोसे मोसौ गलि बा बाख्रिफोरावबो। औ बेेनि बेनि उनाव जेब्ला मोसौ मोनाबिलि सम जागोन अब्ला जोङो मोसौखौ ओ बिदिनो दुब्लि फोथारनिफ्राय लाबोनानै जोङो बैसानखालि जोङो मोसौनि गो गाब गोजाम फागाखौ गारनाय जोङो गोदान फागा गानहोनाय जायो आरो नोंथां। लोगोसेनो औ मोसौ सानखालि जोंनि ओनसोलाव बिदिनो खुंखा जायोबा बिदिनो गोखा गोखै जेरै हाग्रा बंग्रा बा मिथिंगानिफ्राय जोङो मैगं थाइगं बुथुमनानै जेरै सेजौ से बा सेजौ स्नि औ जोङो मिथिना मोनो जे गोदो आबै आबौमोन बुंलांनाय गोखा गोखै जायोब्ला बै सानखालि जोंहा बिदि ओ बेमार आजार जायाबा औ ओ बिदि जोङो बेमार आजारनिफ्राय आरायग' मोना आरोखि नोंथां। लोगोसेनो जोंहा ओ ज'यै गासैबो ओ बिदिनो ओ ज'यै ओ जेरै अमा बेदर बिदि बायदि बायदिबा ओ जौगिसि जेरै माइब्रा बा जोसा माथानि बिदि जौगिसिफोर खौबो लोंनाय जायो आरो नोंथां। थिग बिब्दिनो औ मोसौ बैसागोआबो जोंनिया बालाङो बेनि उनाव जोंहा से खालार खालि जायखौ जोङो मानसि बैसागु बुङो बै सान खालि जोङो फुङावनो बिदिनो थाबैनो सिखारनानै जों गिबियावनो आनान गसायनि सेराव जों गासैबो ज'यै आर'ज गाबो जाहाथे औ गोदान बोसोरा जोंना गासैबो मोजाङै मोजां जाङै बारलाङोबा जोङो बेमार आजारनिफाय रैखा मोनोबा जों बहाफोर लामा हान्थियोब्ला मोजाङै थांनानै न'सिम मोजाङै सफैफैयो बिदि आर'ज गाब्रै जायो आरोखि नोंथां। लोगोसेनो औ लोगोसेनो जोंहा उन्दैफोरा जोंहा गेदेरफोरखौ औ खुलुमो बा जोङो गेदेरफोरा उन्दैफोरनो मान होयोबा बोर होयो आरो नोंथां। थिग बिब्दिनो जोंहा औ से खालाराबो जोंहा जों आरो नुनो मोनो से खालाराव जोंहा खायफा गामि ओनसोलफोराव सोरबाबा बै सानखालिनो रंजानो बा मोसानो ओंखारलाङो बा खायफा गामिफोराव नै खालारनिफ्राय मोसानायखौ जागायजेनो। थिग बिब बिदिनो जोंहा औ मोसानायाव जोंहा गामिनि गासैबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो ज' लोगो नांनानै ओ बिदिनो खुगा मेथाइ रोजाबना बा जोंनि बर' हारिनि दामजु देंगला जेरै खाम जथा सेरजा सिफुं बिदि लांना ज' ज' मोसानो ओंखारलाङो आरो नोंथाङा बेयाव जोंङो नुनो मोनो जोंनि बर' आइजोफोरा जेरै गोमोगाबनि ओ द खना बा गोजा गाबनि रेगे रेगां फासोरा लानानै लोगोसेनो बिब्दिनो औ आरो हौवाफोरनि बेलायावबो बिदिनो आर'नाइ गोजा गोथां बा जोंहा दानि जुगाव नुनो मोनो जोंहा आर'नाइनिबो हौवाफोरनो गस्ला ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां। थिग बिबदि गाननानै गासैबो ज'यै गामि खाथा खाथि खालाफोराव मोसानो बा रंजानो ओंखारलाङो बेनि उनाव जोंङो जा रंजानाय बा मोसानानै जोंङो मागिनानै मोननाय रां रुफा बा माइरं दैरं जों बैखौ औ ज' खालामनानै जोंङो जोबनाय स्नि सानखालि मोसाखांनायनि उनाव जोंङो गामि नाङै जोंङो ज' लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां। थिग बिदिनो जोंहा स्नि सान बैसागोआव बालांनायनि उनाव जोंङो बैसागु मेथाइखौबो जों बैसागु बिदायखौबो जोंङो बिदिनो बिदाय होनाय जायो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो बायदि हाबाफारि लानानै जेरै मेथाइ खननाय बा गथ'फोरनि बेलायाव सावगारि आखिनाय बिदि आरो लोगोसेनो
औ नोंथां
ओ हारिमु